हेलौ
खोननोथ' औ खोनादोंनो हेल' खोनादों।
औ खोनादों
बे अ मा खबर नोंथां?
हा
हेलौ
औ मा होनदोंमोन? औ खोनादों औ।
अ नों खबरा मोजां ना माबायदि होनदोंदोंमोन आं खबरखौ।
औ थिगानो नोंथां नोंहालाय नोंथाङा
औ दङो आंबो दङो। औ दंथ'यो आंहाबो मोजां
औ
नोंदों आं बिदिनो मोनसे खोथा सावरायनो होननानैसो हरदोंमोन।
औ सावरायजागोन।
मा होनो बिखो बिदिनो गारि मथरनि बागै माने गारि मथर सावरायनायखौ नोंथाङा सावरायनो हागोन नामा नोंजों?
औ सावरायनो हागोन औ।
ओम ओमबा अबसे गारि मथरनि बागै एसे माबायदि सावरायना होदों मा नोंथां आंनो
बुंफिनलाय नोंथां मा होननाय?
एसे सावरायनो हादों मथरनि बागै एसे सावरायनो हादों नोंथाङा आंनो होनदों।
फोरमायना होनांगौ।
अ अ फोरमायना होदो।
गारि मथर होनोब्लाथ' जों मिथिखायो जे जोंनि सोरगिदिं थानाय बे नोगोर सोहोर बिदिनो गामि गथा बेफोरावनो गोबां सोलिबाय थानाय जे जों नुनो मोनबाय जे जे गारि मथर जे दुर दुर दार दार बेबायदिनो खारनायजों खोनाबाय थानो मोनदों बेनो जादों गारि मथर होननानै जेराव जों मिथियो जे जे स्कुटि थायो होननानै जों मिथियो नामखौ जों स्कुटि होननानै मिथियो। आरो बेबायदिनो बाइक थायो आरो बेबायदिनो कार होननानै मिथियो। आरो बेजोंनो लोगोसे गारि मथर होनोब्लाथ' गोबां गारि मथर दङ आरो जोंनि सिबाव जि सिबिफोरखौ जों नुनो मोनो बिदिनो ट्रेक्टर होननानै आरो बेबायदिनो डामपारफोर दं आरो बिदिनो ओ जों दे बे स्कुटिनि सायाव जों एसे सावरायग्रोनि नङा होनब्ला
औ।
साखा खबनै थायो होननानै जों मिथियो बेजोंनो बेयो आरो आरो बेबायदिनो आरो बेखौथ बे सालायफेरिफोरा सालायनो बिराद गोब्राब जायो होननानै आं मिथिगौ माने फार्ट टाइमाव गोबां दिस्टार्ब जायो आरो बेनि दारैनो गोबां गोबां नङाब्लाबो एसे एनै गोलैनाय मानायफोरखौ जों नुनो मोनदों आरोना। बेबायदिनो जोंहा दा बाइक दंबावो बेबायदिनो बे जाबाय बेयाव गियार थायो होननानै जों मिथिगौ गियारजों लोगोसे प्लास थायो बेबायदिनो बे बाइकखौ सालायनायावबो एसे गोब्राब जायो होननानै आं मिथिगौ मानो होनब्ला बेयाव प्लासजों आरो गियारजों गोबां मेन आरो बेयाव एक्स' लिटार दङ बेखौबो नों रोङाब्ला जानला मानला सालायनो नागिरोब्ला बेखौ हाया। आरो बिदि बेनि दारैबोनो जखम जानो हागौ होननानै आं सानो आरो।
औ।
बेबायदिनो आरो जों मिथिगौ जे बेफोरखौ जों बै कारखानाफोराव बेफोरखौ बानायनाय जायो होननानै कारखानायाव बेफोरखौ बानायदों बेफोरनि जे बिसोरनि बडिफोर दङ बेफोरखौ बेयाव बानायनाय जायो आरो बि इन्जिन थायो बेफोरखौ बानायनायनि उनावसो बेखौ मोनसे बाइक बा गारि
औ।
गारिनि नार जायो आरोना बिनिफ्रायनो आरो बेखौ जों मिथिगौ ज बेखौ गोबां सिगाङाव गोबां गोबां रोखोमनि जेनेबा जों हमनानै ला ओ स्कुटि बाइक बाइकखौनो हमनानै ला बाइकखौ सिगाङावनो सोरबा बिदि गोबां मोजांहै बानायनाया गोबां मोजाङै जायाखैमोन बेबायदियाव गोबां
ओं
खैफोदफोरा फैदोंमोन बे खैफोदफोरनिफ्राय गोबां
उम
बेबायदि नाजानो गोनां जादोंमोन नाजानानैसो न जायो नाजायोसो बेबायदि महरै फैनानै जे गारि गारि मटरनि नाम मोनदों आरो
उम
बेबायदिनो गारि मथरा दाहालागै जोंनियाव सोलिबाय थादों आरो बियो इउनावबो सोलिगोन आरो गारि मथर आरो जेरै जों मिथियो कारफोर कारफोरा जाबाय साखा खबब्रै होननाय गारि बेयाव साखाया खदब्रै थायो बेजोंनो बियो खारो आरो बेयाव इन्जिन दोङो इन्जिन गैयाब्ला बे खार हाया बिनि जुनै आरो बेयाव मोनफा मोन जि बुस्थुफोर लागायनाय जायो बेफोर गासै खौबो नांगौ जायो बेफोर गैयाब्ला जेबो बियो गारि नङा होननानै जों बुंजागोन ओ
अ
बेबायदिनो बेयाव आरोबाव जों बुंलांदोंमोन आं जे जिसिबिफोरखौ जों मोनो बेफोर जाबाय दा गासैबो गारि मथरखौ जोंनि जे नांगौ जानायाव मानसिनि नांगौ जानायाव बाहायनाय मानसिया बानायनानै लानाय गारि मथर होननानै आं मिथियो बा आं सानो आरोना जे जिखि ज फोरफोरखौ जोंनो मानो नांगौ जायो होनोब्ला जों बुंनो हायो बे जे हाफोरखौ मानसिया गोबां खुरनो हाया नाथाय जिटिबिआ साब्रै साबा मानसिनि हाबाखौ खनसेयावनो खालामनानै होनो हायो अब्ला बेफोरनि थाखाय बेफोर गारिखौ बानायनाय जादों आरो बेजोंनो लोगोसे आरो ट्रेक्टरफोर दङ जेराव ट्रेक्टर जों मिथियो जे गोबां बेफोरबायदि हाफोरखौ लाबोनो थाखाय जों बाहायनाय जायो जेरै दामपार जखौ आरो बेबायदिनो आरो गोबां गारिफोरजों अ जेरै जोंनो नांगौ बादियै जेनेबा दैफोरखौ मानसिया जावनो हाया इसिग्राब गोथौ गोथौ नाथाय बे
उम
ए मेचिनफोरजों गोबां थाबनो
उम
खम समनि गेजेरावनो जों बे मेसिनफोरजों थाबैनो बेफोर दैफोरखौ खुरनानै जों दैफोरखौ मोननो हायो जेराव बाइकफोरखौ थाबैनो सोनानै आरो बेयाव गोबां खामानिफोराबो उसुबिदा जाया मानो होनोब्ला मानसिया जेब्ला गावगोन अब्ला गोबां उसुबिदा जायो बेबायदि हाफोरखौ गारनो गोनां जायो बा गारनानै दोनथनो गोनां जायो ओमफ्राय आरो उनाव बेखौनो खोबजोबफिननो गोनां जायो नाथाय बे मेसिन जेनेबा बेफोरबायदि जेबो उसुबिदा जाया होननानै जों मिथिगौ औ बेबायदिनो आरो गोबां गारि मथर दोंख' ओ आरो नोंथांवाबो बेफोरनि सायाव मोनथियोब्ला एसे एनैसो बुंनानै होनो हायोब्ला मोजां जागौमोन।
अ आंथ' गारि मथरबो माथो स द बे माबायाव गारि मथरानो बांसिन सोलियो दानि जुगाव जेनेबा गारि मथर नंयाबानो ससे लामा हान्थिनो हाया। गामि मथरजों नङाबानो जेरावबो खामानि जाया जेबो जाफुङा।
औ।
आरो मथरा दा जोंनियाव बयनिबो न'खराव गंसे गंसे गारि मटरा थाखायो।
नोंगौ
गारि मथर नंयाब्ला' जों सोलिनो हाखाया दा आगोलनि दिनाव बा माबोरै गानि मथर गैयालासिनो बोरै सोलिबोखो आं बेखौ बांद्राय मिथिला। दानि दिनावथ' न'खर न'खर थाजोबो। आगोलनि दिनाव माने साइकेलजों बा आथिंजों हान मोनदां जेराव खिथाङा आथेल आथिं जों थाबायनानै थाङोमोन। ओमफ्राय साइकेलाबो खम नामामोन होननाय खोनादों आगोलाव दासो सेल बांलांबाय साइकेल बांबोबाय बांबोबाय हिनजावफोरनि साइखेल हौवाफोरनि साइकेल बिदिबो ओंखारबाय आरो स्कुटि दा स्कुटि साइकेलनिफ्राय आरो स्कुटि ओंखारबाय दा आरो ओमफ्राय फिरफिरा गासिबो नखराव मा फिरला माने बेटारि गारि बङो बेखौ बेटारि गारि। बो ओंखारबाय दा बेटारि गारियाबो बांद्राय जानो हमबाय जोंना। ओमफ्राय बेटारि गारि ओमफ्राय स्कुटि बिदिनो बाइक साखा खबब्रै होननाय बेदिबो
औ औ औ औ।
अ टाउन सहर बिदिनो सख ससे लामा ओंखारबाबो जोंनो गारि मथर नांगौ। दा थाबायनाय मानसि यानो खम जानो जानो जानांनायजाबाय आरो ना
औ।
मा उ खोनायोबो जोबोर जों जाथाय गारि मथरजोंनो खायसे रोंनायबो सालायो रोङिबो सालायो बिदिनो जाथाय जानानै जाब्रबथाय जाथाय जानानैबो जोखोम जानाय मानाय बिदि बां नुनो मोनो खोनायो
औ।
ओखायनो जों एसे साबधान सोलायनांगौ गिनांगौबो जों एसे गारिफोरखौ माने स्पिड ब गोसाबो
उम
माने लासै बिदिनो सालायनांगौ आरो नियम मथे रुल मथे सालायनांगौ बिदिनो हेलमेट लानानै लासै सालायनांगौ। बिदिनो मा होनोखौ? गारि मथरनि बिबाङा बांलांबाय टाउन सहाव सहर ससे ओंखारलांबानो गारिनि बे अफार गारि माने एरायलायनो हायि बायदिसो थाबायना थांनाय निया थाबायनायफोराबो थ माने एरायलायनो हायि बायदि दा बायदियाव एरायलायनो बानाय जोंनिथिं जेनेबा जोंनिथिंथ ससे ओंखारलांबा सखि ओंखारलांबानो माने एरायनो हायो बिदि बायदिसो निजे साबधान बिराद साबधान थाबायनांगौ बिदि आरो निजे साबधान थाबायाबा नों मायबा मायबि सौदुलांजानोबो हानाय बिदिसो जाना दङ दा जोंनिथिं थ कन्दिसना अभार गारि माने मोना मोना एसे मोना मोना होनबाथ' थाबैनोनो हायिबायदि अम बिदिनो जानानै दङ एसे गारि मथल बयहाबो बायनाया बारानि साय बारा जालांहाय बिदिनो पेट्रल डिजेल बायनाय सावनायाव बारा जालांबाय।
औ
पेट्रल गारि सलायनो होनबाथ' आरो पेट्रल नङाबा डिजेल नङाबा जोंङो जायाना पेट्रल डिजेल बेफोरो बारा जालांबाय बिनि बेफोरनि बिबाङाबो दामफोराबो जोबोद बारा जालांनो हमगासिनो।
औ
नोंथाङा बिदिब्ला बिदिब्ला नोंथाङा ओ नोंजों सावराय नायखौ आङो बेखिनियावनो फोजोबबाय फोजोबनाय जाबाय दे नोंथां मालाबा सावरायलायसिगोन बिदिन दोनथलायनोसै ना। अम गोजोननाय थाबाय नोंथांनिफ्राय मिथिनो मोननानै गारिनि बागै